हेल्ल'
अ हेल्ल।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ। औ। नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दंना।
औ दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांजों जोंनि बे दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बो। थोराव माबायदियै आबाद मावो। मा मा फोरबो बा मा मा फालिथाइनि गेजेरजों मावो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। सावरायजागोन ना नोंथां।
औ जागोन दे दैज्लां बोथोर। नि आबाद होनोब्ला आ जोङो गाहाय आबादानो जाहैबाय जोंनिया माइ। माइखौनो। उम माइ आबादानो गाहाइ होनजायो नोंथां। बै दैज्लां बोथोरनि आबाद। आबाद होनोब्ला जोंङो माइ आबादखौनो गोबां सुबुंफोरा मावनाय जायो। बेजों लोगोसे दैनि आंखाल जुदि गैयाब्ला जोंङो जायफोरबोजों आमथिसुवा होननानै जोंङो ओ बे फोरबोखौ आमथिसुवाखौ बै आसिन जेथो दानाव जायो। ओ जिहेथु आसाराव अ आसार दानाव जायो। आ ओब आमथसुवाया बै आमथसुवानि सिगांङावनो खायसे सुबुं फोर बै माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरो। बिदिनो बेै आमथिसुवा फोरबो गेजेराव ओ जोंहा माने बै सुबुंफोरा फोथायनाय बादिब्ला बै आमथिसुवायाव जेबो हाल खदाल बेफोरबायदि दांनो मोना दुब्लिनि खामानि मावनो मोना जिहेतु आम थिसुवानि सिगांनो खायसे सुबुंफोरा बै माइ आबाद खौ गायग्रोनाय जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो आमथिसुवा फोरबो होनना बुंङोब्ला जोंङो ओ बै सुवा जानाय बै सुवा फोरबोआव ओ बेबादिनो आलारि बाथि सावनो मोना। बेफोरबायदि होननानै फालिबोनाय जाय नोंथां लोगोसे बेयो सातदिन सातदिन थायो बै सात दिनावनो ओ जेब्ला सातदिन जागोन अब्ला गासैबो एबा गामिनि सुबुंफोरा नखरफोरखौ साफा सुफा खालामनानै न' न' लिरनानै जि जोम सुनानै ओ साफा गोथार खालामनाय जायो। ओ जायनि जाय गामिफोराव एबा गामिफोराव बिदिनो दौरि थायो बै दौरिया गासैनिबो न'खराव हाबै हाबै दै सान्थि सारो अब्लासो बै आमथिसुवाया ओ खारबाय एबा गैया जाबाय होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां। बै आमथिसुवा खालि बै आमथिसुवा समाव बिदिनो खान्थाल थाइजौ खान्थाल थाइजौ ओ जि फिथाइ सामथाइ मोनो दैज्लांनि बेखौ जानाय जायो नोंथां। ओ नोंथांङाबो आमथि सुवा फोर्बोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आमथिसुवायाथ' आसार दाननि स्नि खालारनिफ्राय जायो न नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ बे आमथिसुवा बे आमथिसुवानि सिगांनो बर'फोरा बा आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोरा बा सुबुंफोरा बे आम थिसुवानि आवगायावनो। जोंनि ओनसो लावबोबा। गासैबो ओनसो सोलावनो जानो हागौ गासिबो ओनसोलावनो आमथिसुवानि आवगायावनो माइखौ गायो। लोगोसे आमथिसुवानि उनाव बे आम थिसुवानि उनावबो माइखौ गायनाय जायो। नाथाय आमथिसुवानि आवगायाव माइ गायनाया जाहैबाय जेरै परिमल आइजुम रन्जित बेफोरबायदि माइखौ गायग्रोनाय जायो आरो आमथि थिसुवानि आवगायाव बेनिफ्राय आल नि उनावहाय माइसालि माइ जेरै माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइखौ गायो आरो बे आमथिसुवायाव जोंनि ओनसो लावबो नोंथांमोननि बायदिनो स्नि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो नालाय दुब ब्लियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसो लावबो बेयाव आ हाल एवनो मोनाबा हाखौ जेबो खालामनो मोना माने आमथिसुवा समाव मिथिंगायानो बा बैसुमुथि बिमायानो सुवा जायो होननानै बुङो नालाय बुं माबानाय दं आर ना? नेमखान्थि दं बेफोरबायदि बेनिखायनो फोथायबोनाय बेनिखायनो बे समाव रावबो माइ गायनो मोना। हालेवनो मोना बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोथायो आरो आमखिसुवा समाव जोंनि ओनसोलाव औवा दाननो मोना औवा दानोब्ला सुवा जायो होननानै फोथायनाय दं। लोगोसे बे आमथिस फवा समाव जों बाथौ फ्रा बा मन्दिरफ्राव जोङो साथि सावनो मोना बेफोरबायदिनो गोबां नेमखान्थि दं लोगोसे बे माइ गायनाय हाबाफारियाव जों ओनसोलाव सानथामसिमहालागै दुब्लियाव जेबो खालामनो मोना जेबो मावनो मोना। बेनि उनाव बेनि उनाव मावनो मोनो सानथामनि उनाव नाथाय आमथिसुवानि जिसे खालार बे जिसे खालाराव जोंनि ओनसोलाव फुजा होनाय जायो आरो आमथिसुवानि मुङै। बे आमथिसुवायावनो औ बे आमथिसुवायाव बे बोथोरनिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे आमथिसुवा समाव मोननाय फिथाइ सामथायाइ जेरै थाइजौ, खान्थाल आनारस बेफोरबायदि मुवाफोरखौ बे बावथाय बावउनायाव होनानै बाउनाय जायो आरो नोंथां।
औ जायो नो नोंथां नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बै माइ आबादनि अनगायै आरो गुबुन आबादफोर मावहरनाय जायो नामा नोंथां
औ जायो नोंथां बे जोंनि ओनसोलाव माइ आबादनि अनगायै गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव जिंखा पथल खांख्रि ला बेफोरबायदि गोबां लेस्रा भिन्दि बेफोरबायदि गोबां आबाद मावो आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बेफोर आबादखौ गोबां सुबुङानो मावो आरो बे आबादजोंनो जोंनि ओनसोल लाव गोबां मानसिया गोबां सुबुङा गोबां नख हरसुंथानो हादों लोगोसे जे खामानि गै जायै मानसिफोरनोबो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बे आबादनि गेजेरजोंनो खामानि होनो हादों जेरै बिस खामानि गैयै मानसिफोरनो बाद रां रुफा गैयै मानसिफोरनो जोंनि ओनसोलाव बिसोरखौ हाजिरा खामला लानानै बिसोरखौ न'खर सं थानायाव हेफाजाब होनो हादों आरो
औ औ नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादनि अनगायैबो गोबां उफेरा खेथि मावनाय जायो जाय जायगायाव जाय जायगायाव ओ दैया थाबाय थाया एबा गोजौ जायगाहा बेफोराव बै उफेरा आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरै ओ ड्रागन ड्रागन आबाद फटला आबाद बेफोरबायदि गोजौ हायाव जानाय मैगं थाइगंफोरखौबो गायनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो एसे ए ओ ए बे ओन ओनसोलावनो ओ हाफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय बेबादिनो गोथौ हाफोराव गोथौ हाफोराव गोबां माइबो जासोनाय नुनो मोनदों बेफोर माइफोरानो जाबाय रन्जित माइ स्वर्न बेफोरबायदि आरो गोबां ओ माइनि मुं दंबावो ओ थेवब्लाबो ओ थेवब्लाबो ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबादिनो आबादनि अनगायैबो गोबां फालांगि खालामनानैबो जिउ संनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो साहा साहा गला होनाय। बिदिनो ओ ना फाननाय ना हमनानै ना फाननाय बेफोर बायदिबो लोगोसे हिनजाव माहारिफोरा बै आबाद होनोब्ला ओ दा दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय मैखुन आबाद जाय आबादखौ न' सिङावनो मावनो हायो फोरबायदिनो बै मै खुन आबादनि थाखायबो गोबां रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां लोगोसे बे दैज्लां बोथोराव जोंनि सोलावबा गोबाङानो गोदो आ हालजों मोखौजों हालेवोमोन ना थाय दानि जुगाव बि गियानजों दिहुननाय बे टेकटर बेफोरबायदि मुवाजों हालेवनाय जायो आरो दानि मुगायाव टेकटरखौनो बांसिन बाहायो मानोना मोसौजों हालेवब्ला टाइमफ्रा माने सम फोरा थोआ थोआ लोमा जायो औ नाथाय टेक टरजों एवब्ला जोंना समा दसेनो जायो। आरो दानि जुगावथ' मानसिफ्रा समनि आंखाल नालाय इनिखायनो मोसौजों हालेवबाय थाबाथ' बिगासे हाखौनो सानसेयाव एवनो हाया नाथाय टेकटर फोर एवब्ला बिगासेखौनो गोबाव नाङा आरोना दसेनो दस बिस मिनिटजोंनो एवखांनो हायो औ बेनिखायनो दानि जुगाव बे टेकटर बेजोंनो मावनाय लोगोसे माइ हानाय समावबो माइआ मोनबोला गोदो मानसिफोरा हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बे बिगियानजों दिहुननायनि बे टेकटर बा माइ हाग्रा मेचिन बेजोंनो
बेजोंसो हनाय बेनि अनगायैबो जोंनि ओ ओनसोलाव आरो गोबां उम थाखानाय जायो।
उम।
बेबादिनो बेनि अनगायैबो आरो गोबां ओ ओनसोलनि सुबुंफोरानो बानलु ओ गंगार बानलु। बेखौबो गायनानै गोबां रां आरजि। बेखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बान्दो फिसा। बेफोरखौबो गायनानै। गोबां बिगा बिगा गायनानै गोबां रां खामानिखौ नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि। सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों बे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो। होनानै गोजोननाय मोन। ओमफ्राय नोंथां। बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ। दोनबाय। नोंथां।